हेलौ।
औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
आं नोंथांजों दसे सम ओ जोंनि उन्दै समनि लोगो बा दानि लोगो लोगोनि सायाव माने एसे रायज्लायनो सानदोंमोन। नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन हागोन।
अ'। जों बयहाबो लोगो दङ नङा होनबा। आरो जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो जानो बा सोरजोंबा अन्लायनो सोरजोंबा लोगो जानो जों बयबो मोजां मोनो आरो अट'मेटिकलि लोगोआ जाबोखायो सोरजोंबा गेलेनाय सोरजोंबा लोगोआ गोबां रोखोमनि थायो। आरो बायदि बायदि बायदि समाव बायदि बायदि लोगोखौ जों लोगो मोनो उन्दै समाव जोङो गेलेग्रा लोगो मोनो आरो लासै लासै ओ फरायसालियाव थानाय माखासेजों लोगो जायो आरो एसे बारग'नानै जोंङो माने लासैनो सोलायबोबाय थायो अब्लाबो जोंङो। माने लोगोखौ ओन्दै समनि लोगोखौ माब्लाबाबो बावनो हाया बा लोगोआ जोंखौ बावनो हाया नंगौना नङा। दा जोंनि लाइफआव लोगोआ जोंनि लाइफआव लोगोफोरा माबाददि इम्परटेन्स खोलैयो बा माबादि जोंखौ हेफाजाब होयो नोंथांङा फंनैसो बिनि सायाव एसे बुंफोरना होयोबा मोजां जागौ
हेलौ मोजांङै खोनायासै नोंथां।
औ खोनाफिनबाय दे।
औ औ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
ए नोंथांङा फंनैसो जोंनि लाइफआव लोगोफ्रा माबादि इम्पटेन्स इम्पटेन्स दंङ बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होयोब्ला
औ नोंथां नोंथांङा बुंनानै थांबाय जे जोंङो उन्दैनि लोगोखौ माब्लाबो बावनो हाया बा बै लोगोआबो जोंखौ बावनो हाया नंङा होमबा नोंथां? दा आंङो आंनि मोनदांथियाव आरोना आंङो लोगो मा खौ सानो मिथिगौना नोंथां जे लोगोआ बुंनानैल' जाया नंङा होमबा नोंथां बा जोंङो ज' ज' बहाबा थांङो बहाबा फैयो बा हमनानै दा बिथिं बिथिं थांलाय लायो नांगौ फै थिंनिथिं जेनेबा जा नाय लोंनायल' लोगो बा हमना ला ओरैनो टाइम पास फन लारायनाय बा एसे ओरैनो बेरायनाय मानायावल' लोगो आं बेफोरखौ लोगो होननानै साना आरो ना नोंथां।
औ औ
मानो होनोबा ओ लोगोखौ जोंङो माबायदि टाइमाव सिनायो होन नानै बुंङोबा जों जेब्ला खैफोद जागोन जेब्ला औ जेब्ला जोंनो ओ सोरखौबा सोरनिबा हमना ला जोंनो हेल्प जायखौ मदद माने नोंथां ओ बेबायदि नांगौ जागोन बै समाव सोरबायदि लोगो आदि नोंजों लोगोआव दं नैबेसो लोगो आरोना नोंथां नों जेनेबा फाइनेन्सियेलियानो जा बा इमस्नेलियानो जा बा हमना ला नोंङो ओ खोथा बाथ्राफ्राव इमस्नेलियानो बेयावनो गोलैबाय नंङा होमबा नोंथां ने? दा आं दुखु जादों लोगोआ दंङ नंङा होमबा दा लोगो आ खौ मोजां लामा देखायनो हानाय जानांगोन आंनि फारसे बै लोगोआ मोजां साननांगोन मोजां जेनेबा जेरै अबे आंनि लोगो बिनि गा ज्रिखौ आं माब्लाबाबो नायगिरा थिक बेबायदि जानांगौ आरोना नोंथां। दानि जुगावथ' मा लोगो लोगो लोगो इ माने आमदानि लोगो नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
औ नाथाय बैफोर लोगोआ मा ओरैनो सायावल' आरोना ओ औ बि बिसोरो बाहायोसो थारमाने
ओम।
दा जेब्ला जोंनो नांगौ जागोन बा जों दुखुआव दंङ बै दुखुआव थानाय समाव जोंखौ ओ खाथियाव गैयाबाबो इमसिनेलि ओ एटेस जानानै जुदि फनावनो हमना ला जुदि जोंखौ बोलो होयो। जोंङो जु दि बेफोरबायदि लोगोखौ जों बासिना लानाया मोजां आरो ना। नोंथां दा ओ रां हेफाजाबाव बुंनो थांङोबाथ ओ बयबोथ' जेनेबा ओ इमप्लयेड नंङा गासिबो। फ्रायानो आनएमप्लयद गोजा।
औ थिग बेबायदियाव जेनेबा जोंङो लोगोनिफ्राय बारा जेनेबा हमनानै ला रां रुफाखौ ओ इमान आसा खालामलाया आरोना जों
औ-औ-औ।
ओम नाथाय इमसिनेलि दा नै जोंनि मदान जुगाव बियो जोबोद गोनांथि होननानै सानो आरोना नोंथां।
औ-औ।
दा नोंथांआ बुंबाय जों उन्दैनि लोगोखौ बावनो हाया नाथाय जों जे उन्दैनि लोगोआ जोंनि गेलेनाय लोगोसोमोन आरोना नोंथां जों ओ फरायनायाव फरायसालियाव थांनाय लोगोमोन बिसोरो बा जों गेलेनानै देरबोनाय लोगोसोमोन आरोना। बेफोरखौ जोंङो ओ बेफोरखौ जोंङो बावगारनायाबो मोजां आरो ना नोंथां?
औ-औ-औ।
जोनोम होनोबा बेफोर आननेसेसारि बुस्थु होननानै सानो आरो ना नोंथां आंङो।
औ-औ।
ओ नोंङो गोजामखौ गारबासो गोदानखौ एक्सेप्ट खालामनो हागोन।
औ नंगौ।
बेबायदिनो बुंनानै जेनेबा नोंङो गोदान लोगोखौ गोदान नागिरनानै ओ ओरैनो नोंखौ इउस खालामनाय बा नोंखौ बेब'हार खालामनाय बेबायदि लोगोखौ मोखांबायना नों? जेनेबा अबेयाव नोंङो जेनेबा साइ ख'ना लानो रोंनांगोन आरोना नोंथां आंङो बेबायदि सानो आरो। दा नोंथांआ ओ फंनैसो बुंदो बेनि बागै जेनेबा
ओ दा नोंथांआनो बुंजोबखाबाय जे दुखु नि समाव बा माबा मोनसे नांगौनि समाव जाय हेफाजाब होयो बा जाय नोंजों थाफायो बेखौ जोंङो लोगो होननानै साननांगौ होननानै नों थांआनो बुंखाबाय आरो बेजों लोगोसे माने लोगोआ ओरैबायदि जायो माने जों जेरावखि थांङा जेखि मावा माने जों माबा मोनसे गाज्रि खामानि फोर मावदोंब्ला बा माबा मोनसे गाज्रि लामायाव थादोंब्ला जोंखौ माने होद बियो मोजां जायाखै बा बियो गाज्रि लामा होननानै जोंखौ माने ओ एभयड खालामालासिनो जोंखौ माने बिनिफ्राय बादा होनायाबो सासे थार लोगोनि आखु जानांगौ आरो माने है बियो गाज्रि जाबाय गो बेयो गाज्रि जाबायलै होननानै जों बेखौ नागारोब्ला बेखौ जोंङो बासायनो नाजायाब्ला बेयो लोगो होननानै बुंनो हाया। मानो होनबा एखमबा समाव जोंङो बुहुद सिटुवेसनजों मोगा-मोगि जानानै गाज्लिनो नागिरो नङा होनबा। जेरै- सोरबाबा सोरबा बादिया बा जौ जुवा, बा द्राग्सफोरजों एदिक्टेड जानो नागिरो, बा खेबसे खेबनै खालामनायाव सोबनायावनो एडिक्टेड जायो दा सासे लोगोआ बेखौ नुगासिनो। दा बेफोरबादि। नुनानै बियो होथ आं बेजों थांला बेजों लोगो। जालालै बिदि होनोब्लाबो बे बे लोगोनि गोरोन्थि जागोन। मानो होनोब्ला बेखौ बासायनो बासायनोबो सेस्था। खालामनांगोन आरो नङा होनबा? बेखौ जों मारै रिकभारि खालामफिननो हागोन बेखौ मारै बादा होनो हागोन मारै बेखौ माने बेजे गाज्रि लामायाव थांदों। बेखौ बिनि माइन्दआवबा बेखौ मारै चेन्ज खालामफिननो हागोन बिनि सायावबो सासे लोगोआ माने खामानि मावनो
नोजोर औ।
ओ बेखौ हेफाजाब रिकभारि खालामनायाव हेफाजाब खालामनांगौ। बेयो सासे माने मोजां लोगोनि सिनायथि होननानै आं सानो। दा उन्दै सम समनि लोगोआ जाहैबाय जों सानस्लाबनो हायैयाव जायजों मोजों बेजों लोगो जायो। नाथाय जों थार लोगो खौ जेब्ला जों बुजिनो हायो, बा जों साननो हायो,
औ।
बे समनिफ्रायसो जों माने थार लोगोखौ सायख'नो हायो आरो। दा जोङो आङो दासिमबो हस्टेल लाइफनि माखासे लोगोफोरखौ दासिमबो बावनो हाया। जों गोबां माने मानसि लोगो लोगो मोनगोन। गोबां लोगो मोनगोन अब्लाबो माने हस्टेल लाइफआव जोङो जै लोगोखौ जोङो बोसोर बोसोर लोगो मोनदोंमोन, बिसोरखौ जों दाबो बावनो हाया। मानो होनब्ला जोङो जयै बुजादोंमोन, जयै माबा मोनसे फाननि खामानि मावदोंमोन जायनि थाखाय जों पानिसमेन्ट मोनदोंमोन जों मानि मोनसे मेम'रि जानानै थायो आरो लोगो। बिसोरो जों खौ माने फाइनान्सियेल हेफाजाब होनो हायाब्लाबो जोंनि गोजानाव थाब्लाबो जों माने कनटेकआव गैयाब्लाबो जों अराय सम बेखौ बिसोरखौ लोगो खौ माने गोसो‌ खाङो आरो बिसोरखौ लोगो मोनफिनबा हामगौ लाइफआव माने बिसोर बिसोरजों टाइम खालामनायखौ ओरैबायदि मिस खालामो दासिमबो आरो। दा नोंथांनि नोंथाङा बिदि सोरबाफोर लोगो दंना गैया जायखौ नोंनि कन्टेक्टआव गैला। बा नोङो बिनि खाथियाव गैला। नोङो बेखौ माने बेजों रायज्लायफिननो लुगैयो, बा बिजों जों लोगो हमनो लुुबैयो। बेफोरबायदि सोरबा सुबुंफोर नों नोंहा दंना गैया नोंथां?
औ। ओ थारैनो नोंथां नों बुंनाय बादिनो दङ आहाबो गोबां लोगो बेफोरबायदि। जायखौ बावनो हाया। जेनेबा जोङो इमसनेलि एटेसमेन्टा गैलाबाबो, बा हमना ला कन्टेकआव गैलाबाबो गोसो सिंजों आरोना, गोसो सिंजों गोबां मिस खालामो जेनेबा गोबां गोसोखाङो, दङ गोबां दङ नोंथां। माब्लाबा सानो जेब्ला हारसिं थायो अब्ला बै समखौ गोसोखांनानै हारसिंनो माने मोदै ओंखारो आरोना आं।
औ नंगौ नंगौ।
औ बे समाव जोंनो इमसनेलि सापर्ट नांगौ जागुलायो आरो।
ओ माने बै बै समखौ माने रिकल खालामफिननो लुगैयोमोन फिननो लुगैयो बिसोर लोगोफोरजों एसेब्लाबो टाइम स्पेन्ड खालामफिननो लुगैयो आरो ओरैबायदि सानो बिसोरबा दा माबायदि मा मावगासिनो? आंखौ नुबाबा बिसोरो माने आंजों रायज्लायगोन ना रायलाया बिदि साननाया फैयो आरो
औ नोंथां नंगौ नंगौ औ। दा आं जों गोबां बेफोरबायदिनो औ दे नोंथां दे बुं।
औ दे गोजोनथि थाबाय।